हेलौ औ नोंथां
नोंथाङा बे गरमनि समाव मा खालामगासिनो नोंथां
नै नोंथां दङ ओरैनो जिरायनानै दंलाबोयो नोंथाङालाय
आंबो नै नोंथां सान्दुङाबो गोसाथार एसे दंबो सायख्लुमाव आंबो जिरायनानै दं नोंथां
अ ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथां
नोंथां सानसुनि जानायखौथ जाथवाखै फुंनिखौ जाखांबाय नोंथां
अ अ आंबो फुंनिखौ जाबायमोन नोंथां नै सानजौफुनिखौ जाथआखै गरम
फुङाव फुङावलाय मा ओंख्रिजों ज मोनजाखो नोंथां
ओंख्रिया जोंना नोंथां बोरमा बेदरजों आलुसोमोन
अ नोंथांमोनहा फुङावनो गोबां मोजां ओंख्रि जादों माथो
औ औ नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि
जोंना नोंथां दैज्लां बोथोरबो नालाय नाफोराबो एसे मेरला मोनगासिनो ना बाथोनसोमोन नोंथां।
औ औ।
नोंथांनि खबरफ्रा दासान्दि माबोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
खबरा मोजाङानो नोंथां नोंथांनालाय माबायदि?
आंनाबो मोजाङानो नोंथां दासान्दि मोजाङैनो सोलिगासिनो।
ए।
नोंथाङा दाथ' बे गरमनि समाव जेबो हाबा मावा जानो हागौ नोंथां?
औ औ ओरैनोसो दङ नोंथां नै जिरायलाबायनानै।
जेबो हाबा मावाबा माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदों आं नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां ओं देेलाय मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां।
आयदाया जाबाय माने मबाइल एबा जानबुंनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां ओं सावरायजागोन बेथ जोबोद मोजां आयदा।
औ नोंथां।
बिदिब्ला आं सावरायगोन।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोरदो।
ओ ओ। जेनेबा जोंहाथ' मबाइल एबा जानबुं होनोब्लाथ जों गाससिनावबो थाखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
मबाइल एबा जानबुंङा माने बाहायनो रोङोबा मोजां आरो माने। जेरै जों जेनेबा मोजाङाव बाहायनाय मोजाङाव बाहायोब्ला जोंना मोजां जागोन आरो जेबा गाज जि खामानिफोराव बाहायोब्ला माने जों गाज्रि जागोन आरो माने बे बेफोर ओमफ्राय दा मोनसे खोथा माने जोंहा मबाइलजों माने जों गोबां बायदि बायदि रोखोमनि इदिनो जोंहा माने नायनो हायो आरो। आरो मबाइलजोंबो दा बिब्दिनो जों माने। ओ अनलाइन क्लासफोरबो लानो हायो मोजाङावहाय ओमफ्राय। दायो जोंहा बिब्दिनो जों निउसफोरबो नायनो हायो मबाइलनि दारैनो। जेनेबा जों गोदो गोदायथ' मबाइल गैयामोन नालाय एसेबां दायो माने गोबां। मबाइल ओंखारबाय आरो ओमफफ्राय दायो बिदिनो। औ जेनेबा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम फन रायज्लायनो। बा माने जोंहा गोरलै जासै आरो।
औ नोंथां।
औ आरो औ औ माने जोंहा दंबावो दायो जों जेनेब्ला मबाइलनि गेजेरजोंबो जेनेब्ला जों गोबां रां खामायनोबो हायो जेरै जोंहा इउटुबफोर बायदिसिना खुलिनानै जों बिब्दिनो बायदिसिना भिडिय'फोर आरो आगार नो हायो ओमफ्राय जों बिबदिनो रां रुफाफोरबो जों खामायनाय जायो आरो थां आरो दाथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेनेब्ला मबाइलानो मोनसे जेनेब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोजां जानानै फैबाय गोदो गोदायथ' एसेबां बिबदि मबाइल गैयामोन दायो जों माने मबाइलनि दा। रैनो गोबां खामानिफोरखौ जेनेबा मावजोबनो हासै आरो नोंथां
औ नोंथां।
औ जेनेबा जों मबाइलफोरजोंनो गुबुन दाबसे जायगाफोराव थाङोब्ला बैफोर जायगाफोरनि जेनेबा बेफोरखौ मिथियाब्ला जों लकेसन बायदिफोर नायनानै थांनो हायो नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ औ आरो जोंहा ओरैजाय बुंनो थाङोब्ला गाज्रिफोरावहाय
औ
दाथ' गोबां मानसिफ्रानो माने उन्दै उन्दैनिफ्रायनो मबाइल लानायफोरखौ माने बाहायो आरो दायो बै उन्दै उन्दैनि फ्रायनो मबाइल लानाय सुबुंफोरा जेनेबा बिसनि सोलोंथाइ लानायफोराव एसे माबा ओ खैफोद खोख्लैयो मानोना बिसोरो उन्दैफोरनिफ्रायनो मबाइलफोरखौ सालायोबा बा दांबाय थायोब्ला एबा नायबाय थायोब्ला
औ नोंथां
औ माने बिसोरो ओ सर' जालाङो आरो सानफ्रामबो नायबाय थानो लुुबैैयो। दा जोंहा बिबदिनो मबाइल फोराव जेनेबि बायदि रोखोमफोरनि गेमफोरबो ओंखारबाय। दा बे गेमफोरखौनो माने गथ' गथ'फ्रानो गेलेनो हमबाय आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बिदिनो गेलेलाबायनानै ओ फरायसालिफ्रावबो थांनो बायो। दा ओंखायनो माने मबाइलखौ बाहायनो रोङोब्ला मोजां ओमफ्राय बाहायनो रोङाब्ला माने ओ गाज्रियाव औ गाज्रि आरो बियो
औ नोंथां
औ दा बिब्दिनो मबाइल फनजोंनो सोरबा सोरबा गोबां जेनेब्ला रांफोरबो थगायनानै जायो। बिदिनो बायदिसिना दाथ' गोबां गोदान मुगा जाबाय नालाय गोबां बायदि बायदि रोखोम नि हेकारफोरबो ओंखारबाय नालाय माने बेफोरो मबाइल फनफोरखौ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेनेब्ला
औ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां बिदिनो आरो माने ओमफ्राय दायो जों मबाइल फनखौ जेन होनोब्ला जों लायोब्ला मोजाङाव बाहायनांगौ आरो दाथ' मबाइल फनफ्राबो माने गोबां रोखोम नि ओंखारबाय बिराद दामि दामिनिबो मबेल पद दंसै।
औ नोंथां
औ जेनेबा अ मबाइल फनफोरजों जेनेबा जों आरो जोंहा जे अबावबा सानफ्रामबोनि जाब्रबनाय जाथायफोर बेफोरखौबो जों मबाइल फनफोराव नायनो हायो। निउसफोरखौहाय बेफोरखौ जों मिलायायनो थाब थाब खोनानो नोथां।
खानादों नोंथां।
औ औ दायो नोंथाङाबो आंनो मबाइल फननि बागै एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ बिबदिब्लालाय देलाय नोंथां मिथिनाय बायदि एसे फोरमायनानै होलाय।
ओ मबेल एबा जानुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो आथिखालनि मुगाहायाव ओ जों सुबुं माहारिनि आखाइफोराव माने गंफ्रोमबो न'खरफ्राव माने मबाइल एबा जानबुंफोरा माने गंफा गंफा माने नखरफोराव जोङो थानायखौ नुनो मोनखायो आथिखालाव नोंथां ओ आथिखालावथ' जोङो गोबां सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि मबाइल बायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङाथ' गोबां ओ बेफोरबायदिनो आं मिथियै मिथिगौ बुंलांखाबाय नोंथां। दा नोंथांफ्राबो आं गोबां मोजां सोलों मोनबाय बिदिनो आं बुंबावनो सानोदि जेनेबा जोङो मबाइलफोरजों नोंथाङा बुंदों रां रुफाबो खामायनो हायो होननानै बे नंगौ नोंथां। ओ जेनेबा जोङो मबाइलफोरजों आरोबाव जोङो अबाफोर ओ बेरायनो थाङोब्ला एबा दावबायनो थाङोब्ला जोङो बेखौ माने मबाइलफोरावथ' गोबां बेफोरबायदिनो केमेराफोर थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
बेरायहैयोब्ला जों माने बेफोरबायदि समायना समायना जायगाफोरखौ माने जोङो। गोसोखां मेम'रि एबा फट'फोर साफायनानै जों लाबोनो हायो नोंथां। जेन'बा इयुनफ्राव जोङो बेखौ नायनो हानायफोरबायदि नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
मबेलखो मबेलखौ माने खायफा सुबुंङा बाहायनो रोङिनि जाहोनाव गोबां मबाइलजों ओ। जोङो माने गोदोसोनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
जायनि जाहोनाव जाय सुबुंफोरा माने मबाइलखौ बांद्राय इउस खालामोबा बाहायबाय थायो। बिसोरो माने। ओ बिसिनि मेगनफोर आरो बिसिनि मेलेमफोरखौ जों गारजि जानायखौ नुनो मोन नुनो नोथां। माने जेसेबां जोङो मबाइलफोरखौ जोङो बाहायबाय था थोगोन सान हर माने नायबाय थागोन अब्ला जोंनि मेगनफोरा माने ओ इसे। माने बोलो गैयै जालाङो नोंथां जेन' जायनि जाउनाव बेफोरबायदिनो। लेखा फरायनायफ्राव एसे आखरफोरखौ सिनाया बेफोरबायदिनो मेगनफ्रा गाज्रि जानानै।
औ औ।
जोङो मबाइलखौ नायबाय थायोबा बेफोरबायदिनो। ओ मेलेमफोराबो खामानि होयैखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ थानांगौ।
आथिखालनि ओ मुगायावथ' गोबां सुबुंफ्रानो मबाइलखौ बाहायनानै माने सोरबा सुबुङा मोजाङाव बाहायो नाथ नाथाय खायफा सुबुंआनो बांसिन गाज्रियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ।
नंगौखौबो माने नं-नंखायखौबो माने नंगौ खालामनानै जोङो। ओ बेफोरबायदिनो इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुबफ्राव जोङो। बेफोरबायदि नंगौखौबो नंखाय नंखायखौबो नंगौ बेफोरबायदि खामनायखौबो। हगार भिडिअ'फोर हगारनायखौ जों नुनो मोनदों मबाइलनि जारै।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां?
अ नोंथां एबार खोनाबाय नामा नेदा एसे प्रब्लेमलै
खोनाबाय नोंथां एबार ओ जेनेबा मबाइल। थ' जोङो बुंनो थाङोब्ला माने जोङो उन्दै उन्दै बैसो सिनि मानसि सुबुंफोरनो माने जोङो मबाइलखौ माने होनो नाङा नोंथां। इउस खालामनो थाखाय माइबा बाहायनो थाखाय। जेब्ला बे उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो गोबां बिबांनि मबाइल नायबाय थायोब्ला जोङो माने। इयुनाव माने जोंहा जेबो। खामानि होयै एबा सोलोंथाइबो लानो गोसो गैयै जायो जों नोंथां उन्दै सम। फोराव बांद्राय मबाइलफोरखौ बाहायोब्ला।
औ औ।
नोंथांनिखौ ओ नोंथाङा? नोंथां जोङो माने बेफोरबायदिनो गोबां नुयो नोंथां।
औ नंगौ नुयो नोंथां नंगौ।
सुबुंनि आखाइफोरावनो आथिखाल माने ओ माने निखावरि एबा गैजायैनि जाहोनाव माने। दासिमबो गोबां सुबुंनि आखाइफोराव माने जोङो मबाइल एबा फनफोरखौ नुनो मोना नोंथां बेफोर निखावरि सुबुंफोरनि आखाइयाव। बेफोर सुबुंफोरा माने। ओ गैयिनि जाउनाव बिसोरो बेफोरखौ बायनो हाया नोंथां।
औ नंगौ।
मबाइलफोरा माने मबाइलखौथ' जोङो माने मबाइलनि जु जेरै माने जोङो गोबां ओ बेफोरबायदिनि खोथा बाथ्राखौ मिथिनो हायो नोंथां। नोंथाङा दहायसो बुंलांबाय बेफोरबायदिनो अबावबा गुबुन दाबसे जानाय हादराव जानाय जाथायफोरखौ जोङो लोगो लोगो माने मबाइलनि दारै जों मिथिनो हायो नोंथां।
औ मिथियो नोंथां।
औ नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां आरो जों माने मबाइलजोंनो माने जोङो गोबां जेनेब्ला सोलोंथाइफोर लानो हायो जेरै जों ओ जों बबेबा मोनसे सानखान्थिफोरखौ जों खालामनो हायाब्ला जेनेब्ला मबाइलावनो जोंहा बेफोरखौबो खालामनो हानाय बेब'स्था ओंखारबाय आरोना नोंथां औ औ आरो जों माने
मबाइलावनो जों गोबां माने बिजाबफोरबो नायनो हायो जोंहा फैबाय थानाय जेनेबा बायदिसि सिना एकजाम फोरनि थाखाय फरिखाफोरनि थाखाय जों माने मबाइल फोरावबो जोङो ओ थाग-थियारि खालामनानै थानो हायो आरो नोंथां खोनानो नोंथां?
खोनादों नोंथां औ औ।
दायो बिदिनो औ औ।
दाथ' गरमाबो बारा जाबाय नों नोंथांजों ओ बे मबाइलनि बागै एसे सावरायनायाव आं नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ दाथ' गरमाबो बारा जाबाय ओ कलखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
अ जागोन दे बिब्दिब्लालाय नोंथां नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों बिदिबा समाबो जाबाय होमबालाय एसेयावनो दोनथ' जासिगोन नोंथां।
अ जागोन दे बिदिबा नोंथां।
औ औ दे।